हेल'
औ खोनादों ना नोंथां।
खोनादोंना नोंथांङा
औ आं खोनागासिनो नोंथांङा
औ
नोंथाङा दा सम दङ होमब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
नोंथां नोंथांनि आवाजखौ एसे फिसा खोनाफैदों एसे गिदिर रायलायबा साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामदों
दा खोनादोंना नोंथांङा
ओ औ नोंथां
औ नोंथाङा दायो सम दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोनना?
अ मारै होनदों नोंथां आयदाया जोंना
ओ जोंनि बर'फोरनि जिउ खुंनाय ओ राहानि सायाव एसे फोरमायनानै होग्रोदो नोंथांङा
जोंनि बर'फोरनि जिउ खुंनाय
औ औ
खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों।
औ माने आंनियाव जि फिसा खोनादों नालाय ओंखायनो खस्थ' जादों आरो खोनानो अरजाया दाबो आं गेस्ट खालामगोन हानाय मानि दा नंगौ बर'फोरनि जिउ खुंनाय बुंङोब्लाथ' आथिखालाव सिगांनिखौ नायोबा गोबां सोलायबोबाय। नंङा ओमबा नोंथां जेराव जों सान फ्रोमबो जिउआव नुनो मोनो ओ आथिखालाव बर'फोरा जाय खामानिखौ मावनानै सुंद' समनि गेजेरावनो जों रां आरजिनो हायो बा ओ जाय खामानिखौ एसे गोरलैयै नो जों मावोब्ला रां आरजिनायाव जोंहा मदद मोनो बेबायदि खामानिखौ आथिखालाव बर'फ्राबो मावनो रोंबाय होननानै आं बुंगोन जेरै गुबुन हारिफोरबायदि जोंनि बर'फोराबो आथिखाल समाव फालांगिखौ खालामनो सोलोंबाय होननानै आरो रोंबाय होननानै बुंनांगोन गोबां नंङाब्लाबो माने जाय जायगा ओनसोलफोराव ओ एसे रोजा सुबुं अनजिमा थानाय बेफोरबायदि जायगायाव जों फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ सियार टेबोल प्लास्टिकनि बेफोरनि फालांगि बेहाय गोबां माने ओ जों मोननो हायो। सियार टेबोल दडाइनिं आरो बिदिनो फिसा फिसौ ओ सामफ्रामबोनि बाहायनाय मेगं खादा आलना बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोंङो आथिखालाव बर'फोरा फाननो आरोना बेजों लोगो से बेल' नङा बेल' थाबथानानै थाथों बर'फोराबो बेबायदिनो जेरै मोसौ फिसिनानै ओ गाइखेर दिहुननानै बाजाराव लाबोयो दा ओ बेबायदि जोंबो आथिखालाव जों नुनो मोनदों। माने मोसौ गाइ फिसिनानै आरो नोंथां
बेनिफ्राय मोननो हाबावो आथि खालाव जोङो ओ मैगं मेला फाननानै बा गामि ओनसोलाव बायस'नानै सोहोराव फानफैनाय ना ना लकेलफोरखौ ओ गामि ओनसोलाव गुरनाय बे फोरखौ सहराव फानफैनाय बेफोरबायदि ओ लांलाय लाबोलाय खालामनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। आथिखालाव बर' समाजाव बेल' नङा जों गोबां मोननो हा हाबावो बर' समाजाव माखासे ओ आथिखालाव जेरै ओ इ बिसाइकोल माखासेया बेटारिजों खारनाय गारिफोर नङा ओमबा नोंथां?
दा बेफोरबायदि ओ खामानियावबो आथिखालाव जोङो मावनायखौ नुनो मोनदों सानफ्रोमबो जिउआव जोङो बेजोंनो न'खर फोथांनानै दङ आरो आथिखालनि लाइमोनफोराबो जेरै कम्पिउटारनि दखान खुलिनानै माखासे अनलाइननि खामानि मावनाय जायो दा बेफोरावबो जोंनि बर'फोरा खुब माने मोजाङै जोंनि समाजाव जा जा खामानिया सोलियो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै मदद खालामगासिनो आरो समाजाव नोंथाङा खोना हादोंना बे समाव
औ
हेल' नोंथां
औ आं खोनागासिनो
औ नंगौ दा बे बेयावल' थाबथानानै थायाखै नोंथां जोंनि बर'फोरा आथिखालाव बिजाब फरायनानै जोंनि समाजाव माखासे गोरों गोरों सुबुं ओंखारबाय दा जों बांसिनै नुनो मोनदों आथिखालनि लाइमोनफोरा डिग्रि लाखांनायनि उनाव जेरै फोरोंगिरिनि खामानि मावो ओ मास्टार ओ जेरै जों प्राइभेट स्कुलनि मास्टार गभमेन्ट स्कुलनि मास्टार बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनानै समाजखौ दैदेनगासिनो आरो आरो आबादारि बिथांमोनहाबो गोदान नेमखान्थिजों आबादफोरखौ मावो जेराव जोङो सिगां समाव नायनो थाङोब्ला रासायनारि हासार बाहायल'सै माखासे दोरोङारि खान्थिजों हायाव थानाय हासारजोंनो मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव माखासे फार्टिलाइजार मुलि बाहायनायनि गेजेरजों आबादफोरखौ थाब मोननो हानाय आरो मोजां गुथिफोरनि बेगरफोर बायनानै जेरै भिन्दि थाइबें जिंखा बहल बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां फाथो बेफोरखौ जोङो मावो आरो बाजाराव दिहुननानै जोङो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो आबादारि बिथांमोनखौ जेरै गय बागान खालामो लेबु बागान थालिर बागान माखासे द्रागन बागान आरो थाइजौ आथिखालाव थाइजौखौ गायनाय नुदों आरो जोंहा बैग्रि बागान बेफोरजों जोंनि माखासे बर' ओनसोलफोराव आबादारिफोरा आ आथिखालाव खुब मुखुबै खामानि मावदों बेबायदिनो जों रां आरजिनायखौ मोननो हायो आरो नोंहा बर समाजाव आरो जों मोननो हाबावो आथिखालाव जोंनि माखासे गोरों गोराफोरा जेरै साख्रि मावनायनि गेजेरजोंबो थुनलाइ आयदायावबो बाहागो लानानै माखासे मोजां मोजां। गियाननि बिजाब सोरजिनानै बान्था मोननायखौबो नुनो मोनदों आरो। माखासे मोसानाय। मोसानाय दामनाय देनायनि गेजेरजोंबो जोंनि बर'फ्रा दग दावगागासिनो दं होननानै आं बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ दा नोंथाङाबो एसे बर'फोरा आरोबाव मा मा रोखोमै दावगानो हाबावदों। बर' समाजाव आथिखालाव बेनि बागै फोरमायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां। गल ना।
औ।
खोनादों ना?
अ।
खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादया नोंथांनिखौ
औ दा खोनादों।
औ।
औ बिदिनो जोंनि बर'फोराबो
गोदोनि जाय आथिखालाव बांसिन जोङो सोलोंथायानो जा बायदि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङावनो जोङो गोबां जौगानायखौ जोङो औ नुबोबाय खोनादों ना।
बिदिनो जोङो बे जिउ खुंनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोराबो गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनसै।
मानोबा आंनियाव नोंथाङा नोंथांनिखौ आवाजखौ मोजां खोथाफैदिया नोंथां। नोंथाङा खोनादों नामा आंनिखौ।
औ नोंथांखौ खोनागासिनो।
हेल' नोंथां।
नोंथांनिखौ खोनागासिनो आं।
औ औ औ। फिसा फिसा खोनाफैथारदों आंनि मबाइलानो एसे प्रब्लेम नामा?
थेवब्लाबो दे एडजासट खालामजागोन।
औ जोंनि बर' आइजोफोराबो बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जोङो फालांगि खालामनानैहाय जौगानाय खौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै सि जोमनि फालांगि खालामो जोंनि आइजोफोरा आथिखालावहाय आरो बि बिदिनो न'खर न'खरबो अमा दाउ बायदि फिसिनानैहाय बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो बारहोवा लासै बेबायदिनो दाउ अमा बायदि फिसिनानै बे दान मोननै मोनथाम फिसिनायखौ जों नुनो मोनो दाउफोरखौ आरो अमा बायदिफोरखौ खौबो बिदिनो दान मोनदाय मोनगुसो फिसिनानैहाय फानहरनानै बिदिनो रां खामायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां बिथिङाव जोङो गोबां रांनि मुलाम्फा मोननायखौ जोङो नुनो मोनो। आथिखालावहाय गोबां बिथिङावनो बिदि फालांगि खालामनानैहाय गावसोरनि नांगौ मुवाखौ बायनानै जिउ खुंनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। आरो न'खराव गावसोरनि नांगौ बायदिफोरखौहाय सुफुंनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। दाउ अमा बायदि फिसिनानैबो खोनादों ना?
औ माने समजो जों लोगोसे गोबां गोमा बोबाय आरो साबथायाया मेसिन बानाय होबाय गोदोनि बायदि
खोनादों ना नोंथां?
बे